हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दोङो?
ओ नोंथां आङो दायो एसे माने बायजोआवहाय जिरायगासिनो दङ' आर ना नोंथां।
ओ अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ अब्ला सोलोंथाइनि बागै सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
थाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जोंनि जिउआवहाय जेबो गैयायानो होनजायो। आथिखाल मुगायाव नङा होनबा नोंथां औ सोलोंथाइया मानो होनब्ला गोबां जौगाबाय आथिखाल मुगायाव गोदोनि बायदि नंला नङा होनबा नोंथां? ओ गोदो गोदोनि सोलोंथाइखौ होनोब्ला जोङो बिदिनो गोदो जोंनि सुबुंफोराहायो सोलोंथाइखौहायो जोङो माने फरायसालिफोरावहाय जोङो थाङामोन बा सोलोंथाइ बारा लायामोन नङा होनबा नोंथां औ गोदोनि समावहायो फरायसालि बारा गैयिनि जाउनावबो बा गंफा गंनै थाबाबो गोजान गोजान जायगायाव थानायनि जाउनावहाय जोंनि सुबुंफोराायो बारा फरायनायखौ गोसो हो यामोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बि दिनो गोदोनि सुबुंफोरा जाला लोंला सावरि बादालि जानाय बिदिनो ज ज थालाबायनाय ओरैनो बेखार थालाबायनाय बेफोरबायदियावल बांसिन बांसिन गोसो होयोमोन आरो माने फसालिफोरावहाय थांनो होबाबो माने थाङामोन बा माने बारा गियान गैयामोन। गैयामोन खोमादां बिनि जाउनावहाय माने फरायसालिफोरावहाय थांनो होबाबो थाङामोन बा गावनि गावसोरनि गोसो बायदिल सोलियोमोन। बेफोरबायदिखौहायो जोङो खोनादों आरो नाथाय आथिखाल मुगायावथ बेफोरबायदिखौहायो जों नुनो मोनला बा आथिखाल जुगावहाय जोङो सोलोंथाइ नो मेन होननानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै जोङो गोबां माने सोलोंथायाइयावहाय गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां
आथिखाल मुगायावथ सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माने गोजान जायगायाव थाङोबाबो बास टाउनफोराव नोगोरफोरावहाय थाङोब्ला जोङो माने माबा मोनसे पस्टारफोर जोङो फरायनो रोङाबा गारि मथर गाखोयोब्ला बेफोरबायदियाव जोङो आन्दायना थालाबायगोनब्ला जोङो फरायनो रोङाबा जों आन्दायना थाला बायगोन बा जोङो रायज्लायनो रोङाबाबो जोंना लेंगुवेजनिबो एसे प्रब्लेम जागोन लेखा फरा रोङाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला नङा होनोमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनो सोलों या जोबोद गोनां माने जोंनो लेंगुवेजनिबो गोनांथि जायो बा जों ओ जोंनो लेखा रोंनांगौबो जायो जेराव जोङो जि गारि मथर गा हैब्लाबो गोजान लामा हान्थियोब्लाबो जों पस्टारफोरखौ बा आथिखालावथ जोङो बिदिनो नेट बायदिसिना ओ बेफोरखौहायो जोङोहायो नायना थांनो हायो लकेसन नायनानै थांनो हायो जोङो माने आथिखाल मुगायाव बिनि बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां जेराव जोङो लकेसनफोर नायनो बाबों पस्टारफोर नायनानै थांनो गोजान जायगायाव जों बै जायगायाव थांगोन बे जायगायाव गोजानबा जोङो लकेसन नायनो गोरों जानांगोन बा जोङो हिन्दी इंलिस लेंगुवेज गोरों जानांगोन रायजलायनो गोरों जानांगोन नङा होमबा नोंथां बैफोरखौहायो माबायदि रोङो होनब्ला जोङो सोलोंथाइ लाब्लासो रोंगोन नङा होनबा नोंथां औ बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जेराव जोङो आथिखाल मुगायावथ गोदोनि बायदि नंला नालाय नोंथां आथिखाल मुगायावथ जोंनो आबादफोर मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होनबा नोंथां
उम उम उम नोंगौ
जेराव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेराव आबाद फोर मावोबाबो जेरै एम्फौ बायदिसिना फोरनि थाखाय जोङो जायोब्ला बा आबादफोर मावनो माबाफोर बेमारिफोर जायोब्ला जोङो बेफोरावहाय जोङो मेदिसिन बायदिसिना होनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनिबो गोनां थि जायो मानो होनबा जोङो जि मेडिसिनफोरखौहाय जोङो लाबोगोन बे मेडिसिनखौ जोङो सिनायनानै बा फरायनो रोंनानै बा मिथिनानै बुजिनानै होआब्ला जोङो बै आबादाहाय जोंना नस्थ' जागोन नङा होनबा जि आबादनि थाखाय जि मेडिसिनखौ लाबोदों बेखौहाय जोङो होनो रोंनांगोन बिनिखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां आं सानो औ बिदिनो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआव जेबोआनो गैया होनजाखायो आथिखाल जु आथिखाल जुगावहाय माने गोदोनि समावथ' ओरैनो जानला मानला जायोमोन नाथाय नाथाय आथिखाल मुगायावहाय बेफोरबायदि जाला आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे सोलोंथाइनि सायावहायो माबायदि माबायदि नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ जोंथ' सोलोंथाइ होनोबोला मिथिखायो नङा होनबा नोंथां सोलोंथया जोंनि जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनांथार होननानै जों साननानै लानो हायो आथि आथिखालनि जुगाव मानो होनबा सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालनि जुगाव जेबोआनो गैया होननानै बुं जायो मानो होनोबा आथिखालनि मुगाया जोबोद माने ओ माने बेलेग जाना फैबाय आरोना गोदोनिजों आरो दानिजों माने फारागथिखौ नायोबोला माने आथिखालनि मुगाया दानि मुगाया माने जोबोद माने फारागथि आरो ना मानो होनब्ला जोङो बबेयावबा थांनोबोला जेनेबा बबेयावबा थांनोबोला जोङो गारि गाखोनोब्लाबो माने सोलोंथाइनि गोनांथि मानो होनोब्ला ओ दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरखौ माने मानसिखौनो होननानै सानला आरोना औ औ बिनिखायनो जोंनो सोलों सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथि बेनिखायनो दानि आथिखालनि माने ओ माने गथ'फोरा मा सोलोंथाइखौ जोबोद गोसो होनांगौ ओब आरोना मानो होनबोला सोलोंथाइ गैयाबोला जोंनि लाइफआव जेबोआनो गैया जों मासे बारा मा जों माबा मोनसे खालामनो हाङोबारा बेंकआवनो बेंकआवनो नाय बेंकआवनो जोङो माबा मोनसे हाबाफोरखौ मावनो थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माने जोङो पात्टाखौनो खालामजाया आरोना
औ औ नंगौ नोंथां थांथारैनो
जोङो बे बेंकआव बेंकआवहाय सोलोंथाइ थायोब्ला गावनि खामानिखौ जों गावगायनो खालामनानै ला लानो हायो नाथाय जोङो जोङो जेबोखौनो फरायनो रोङा बा लिरनो रोङाब्ला जोङो गुबुननि हेफाजाबखौ लानो गोनां जायो नङा होमबा औ बेबायदिनो जोंहा गोबां माने प्रब्लेम जानानै फैयो आरोना माने गोदोनि सुबुंफोरानो जेबा लेखा फरायाव बारा गैयामोन नालाय बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा माने एसे प्रब्लेम जायो आरोना नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' माने एसे सोलोंथाइ गोनां जानानै फैबाय नालाय बेनिखायनो आथिखालनि सुबुंफोरा माने एसे जौगाबोबाय आरोना औ औ औ आरो लोगोसे बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगि खालामनोबाबो जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि मानो होनोबा जोङो सोलों थाइनि गेजेरजोंसो जोङो जोङो बेफार खालाम बेफार आरो फालांगि फोरखौ जोङो खालामनो हागोन ना नङाबा खालामनो हाया मानो होनोबा जोंनि हिसाबखौनो बा साननोनो रोङाबा जोङो फैसाखौनो सिनायाबा जोङो बोरै बोरै फालांगि खालामनो नङा होमबा आरो जोंनो जोंनो आइदियाबो नांगौ जायो माबायदि खालामबाला जोङो फैसाखौ माने रांखौ जोङो बिसि मोनगोन बा जोंङो बोरै खालामनानै जोंङो जोंनि बे दखानखौ जौगाहोनो हागोन जोंङो बिनि बा आइडिया नांगोन ना औ दाथ' आरो गोबां गोबां माने गोबां गुबुन गुबुन बिजनेसनिबो जों सोलोंथाइ लानो हायो। औ जोंङो औ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो माने गोबां औ गोबां माने बेफोरबायदि दखानफोरखौ होनो हायो आरो लोगो बे जों आबाद मावनोबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ मानो होनबा आथिखालावथ' जोंङो आबाद मावनो आबाद मावनायनि थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ लानायखौ जोंङो नुनो मोनखायो। मानो होनबा जों आबादखौ माने मावनाय जोंङो जायाना जोंङो आबादावहाय बेसेबां माइ नांगौ बा बेसेबां एसेबां हासार नांगौ जोंङो बेखौ जोंङो मोनथिनो नांगौ नंङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ हेलौ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै आंङो नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै आंङो नोंथां